हेलौ। हेलौ! औ अ नोंथां खोनादोंना? अ दे बुंजागोन दे।
औ। ओरैनो दा मा खालामदों नोंथाङा?
आं दाबो ओरैनो दंथयो नोंथांजोंनो सावरायनो एसे टाइम दिहुनदों आर ना।
औ दे दे औ ओ होमबा जोङो। बयबो मोजां मोननाय बर'फोय मोजां मोननाय आरो। बयबो बे समखौनो नेना थायो जानांगौ बैसागुखौनो रायज्लायनोसै नामा?
औ राय्लाय जागोन दे ओं गोदान बोसोर जोंनि।
औ गोदान बोसोराव आं फंनैसो। बु बुंनिसै बैसागुनि बागै आंबो। बारा मोजाङै मिथिजोबा ओ गुदि बिजौ थेवबाबो ओरैनो सा सा औ। बैसागुआथ' ओरैनो मोनथाम थायो होनना मिथिगौ रंजालि बैसागु। काथि बैसागु आरो मागो द' बैसागु होननानै रंजालि बैसाग गुखौथ' जों बर'फोरा ओम जोंनि गोदान बोसोर होननानैबो जोङो। मोनथिनाय जायो आरो जोङो मानियो।
उम।
ओरैनो जोङो रंजालि बैसागुआव। मोसौ थुखैयो आरोना। सैथ मास जोबनानै।
उम।
सैथ मासनि जोबथा खालि जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। आरदिनो ओमफ्रायनिया बिनि। उम अखानायै जोङो गोखा गोखै जायो जेराव। जौसे दाइनथा जौसे दाइनथा जोङो मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै गोखा गोखै जायो होनना नोंथाङा मिथिगौ जानो हानाय।
औ
उम बे जौसे दाइनथा गोखा गोखैखौ जोङो माने गोदोनि दिनाव आं खोनादोंसो माने ओ गोदोथ बि फोरबायदि मुलिफोरबो गैयामोन होननानै खोनादों आङो बेयाव जेनेबा ओ बोसोर गोदानाव जों गावनि देहाखौ मोजाङै मोजां लाखिनो थाखाय गासिबो सुबुंफोरा गोखा गोखैखौ जानानै देहाखौ मोजां खालामोमोन होनना आं खोनानो मोनदों।
उम
ओमफ्रायनिया गोखा गोखै माने ओ बे मैगं मैगंफोर ओरैनो हाग्रानि मैगंफोर माखासे बुथुमो जेरै ओ खिफि बेन्दों जोग्लावरि
उम
ओ ओरै गोखाखै जोङो केरिलाखौबो लानाय जायो। आरो सोरबाया माना मुनि
उम
आरो सफारि बिजौ औ औ बेफोर औ आं माने दा नामखौ मखनो माने फै औ लानाय जायो औ औ आरो दिंखियाखौबो बैसागु बोथोराव जोबोद जायो होनना मोनथिगौ। मोनथिनायबो जायो औ औ औ नोंथाङा ओरैनो बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फेमिलिफोरजों?
बे आङो टाइमखौनो दिहुननो मोना माने जोङो डाइरेक जों लाइब्रेयावसो जोङो जोंनि बैसागु फालिथायखौ जों फालि - नाय जायो नालाय माने जोङो जेदिया मोसौ थु खैनायनिफ्राय जागोन होनबा माने जों मोसौ थुखैखां मोसौखौथ फुङावनो थुखैयो नालाय बेनि फ्राय ओइदिनखालिनो माने जोंनि गामियाव माने खेला होयो आरो ना गथ'फोरनि बा गेदेरफोरनि बा बिहामजोफोरनि बा बिखुनजोफोरनि बेबायदि खेला होयो आरो बेयावनो माने आं आङो गावबो खेलाखौ सालायो बिनिफ्राय आरो आं गाव बो माने बाहागो लायो आरो ना खेला फोराव बेनिखायनो आङो माने न'आवनो माने बैसागो टाइमाव न'आव सप्तासेसो न'आवनो थानो मोनखाया आरो ना आरो आरो आरो थ न'नि मानसिफ्राबोथ रायजोफोरा जेनेबा लाइबेरियाव जमा जायो नालाय लाइब्रेयाव जमा जायो बेयाव खेलाफोरखौ नायो गाव गावबो गेलेयो बिदि आरो ना
औ औ ओरैनो नोंथाङा खेला गेलेना मोजां मोन ना मोना?
आं खेला गेलेनानै मोजां मोनो।
औ नोंथाङा माबायदि खेलायाव बांसिन गोसोखौ होसिनो?
आं बांसिनथ आगोलाव आङो आङो एसे बैसो उन्दै समाव आं बिराद खारा-खारबोबाय आङो माने खारनाय आङो बाहागो लायोमोन आरोना आं ओरैनो माने आङो माराथन खारनाय बेखौ आं मोजां मोनो आरो आङो लं जाम्प बारनाय आं बेखौ बेस्ट मोनो आरोना आरो आङो जेब्ला बैसो बैसागो फोरबो जायो बे टाइमाव माने आङो बोसोरै बोसोर आं माने बान्थाखौ लाखायोमोन आरोना लं जाम्पआव आङो फार्स्ट प्राइज लाखायोमोन आरोना बेबायदि आरो
औ औ औ
आरो कलेजफोरावबो आं बिराद खे-गेलेदों आरो आ कलेज लाइफव गेलेदों आरो हाइ स्कुल लाइफ
औ औ औ नोंथाङा ओरैनो बैसागुनि बैसागुआव मेन बुस्थु खालामनायखौ माखौ होननानै नोंथाङा सानो
बैसागोनि
औ
बैसागोनि मेेनथ' जाबाय जोंना अनलायनाय होनाय बेबायदिनो जोङो माने बैसागोनि से खालार खालि जोङो जोंनि गेदेर बैसोआव गेदेरफोरखौ जोङो अननानै खुलुम आरोना जेनेबा बिसोर जोंनो अननानै मान बावो आरो जोङो बिहु फालिफोर होनानै बा गामसा होनानै जोङो मान बावो बा हिनजावफोरनो ब्लावस बेफोरबायदि होनानै जोङो खुलुमनानै अननायखौ लायो आर ना गेदेरफोरनि
औ औ औ नोंथांनि गामियाव ज' ज' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोर ओंखारनानै मोसायोना मोसाया
औ मोसायो जोंनिया माने जोंना जोंना बिहाव बिखुनजो बिहामजोफोरा एक्सट्रा ग्रुप जायो बिसोर बोराइ फाखिफोरा ओमफ्राय जोंना सेंग्रा सिख्लााया एक्सट्रा जोंजों माने हाबा जानायफोरा बिदि जों गामियाव बिदि थाफायो आरो दा बेनिफ्राय उन्दै उन्दैफ्राथ' बिसोर एक्सट्रा जायो आरो ना
औ औ औ औ
खाम जथा लानानै खाम जथा सिफुं बेबायदि लानानै जोङो न'खर न'खर हाबनानै मेथाइ रोजाबनानै मोसायो आरोना बेनिफाय न' न' नखरफोरा जेनेबा मोसानायखौ नायनानै बिनिफ्राय जोङो फैसा हरो आर ना बेबायदि अननानै फैसा बा माइरं बेफोरबायदि हरो
औ औ ओइ नोंथाङा बेफोरबायदि मोजां सान थांनायाव गोसोखौ माबायदि मोनबोयो माने
गोसोखौथ' ओरैबायदि मोजां मोनो माने बैस सागो बायदि रंजानाय फोरबोआनो गैया होनजायो आरोना जोङो बर' खरनि थाखाय आङो बैसागुखौ साबसिन मोनो आरोोना दासो बांद्राय बिदि मानसि फोरा ओंखारला माने गावब गाव गासिबो बेस्थ' जाजोबबायनाा सोरबा साख्रि मोनबाय माने गामियाव थाला बेबायदिनो दानि दानि जुगाव माने बैसागु एसेबां ज' ज' नुला आरो ना जोंहा आगोलाव फरायनाय टाइम बाव जोङो थाइम मोनोमोन ना जोङो जों स्टुडेन्टफोराव माने बेफोरखौ बिराद टाइम मोनदोंमोन आरो जों न'आव थायोमोन बेखायनो जोङो बिराद आगोलाव जमा जमा बेबायदि ओंखारनो आरो ना दानिया माने मानसिफोरा सेरखाय बेरखाय जाजोब्बाय आरो
औ औ औ नोंथाङा ओरैनो बैसागु समाव मा मा ओ थाग थियारि खालामो न'आव जानो थाखाय
आङो जानो थाखायथ' जोङो न'आव बेबायदि जोङो दिंखियाफोरल'सो जानाय जायो खिन्थु जों लइ बेदियावसो जोङो थियारि खालामो आरोना गासिबो जोङो रायजोआवनो माने गामिनि मानसिफोरा सेंग्रा सि ख्ला बा बिहामजोफोरा माने मैगं खांलायनानै लाइब्रेरियावनो संनाय जायो आरोना जोंना बेयाव आरो खायसेफ्रा बेदर जाया नालाय निरामिसखौनो सङो आर ना ओमफ्राय आरो सोरबा बेदर जाग्राफोरनो थाखाय एक्सट्रा बानायनानै होयो बिदि
औ औ औ
नोंथांमोननि आवखौ एसे फोरमायजागोन नामा
जोंनियावथ' गोदो। बांसिन साबसिन जायोमोन होननानै आङो मोनथिगौ आरो नुबोदों। दानि दानथ' एसे खम। जाबाय गासिबो ओंखारलायनाया मानोना गाैबो गाव गावनि खामानियावनो थाङो। आरो गोदोनि बायदि रंजानाया एसे खमायलांबाय। गोदोनि बायदि। बिदि आरो खाम जथा सेरजा सिफुंनायाबो गोबाङैनो खम जाबाय मानोना दानि नि ओ मिसिनारि दामजु फोर नानैसो मोसानायखौ नुनो मोनसै।
ओ
दानि मदार्न जुगनि बेफोर मेसिन दामग्रा बक्सफोर ओंखारनानै बेफोरखौसो बांसिन नुनो मोनसै आरोना।
ओ
बेनिखायनो गोदोनि बायदि रंजानायखौ जुनो मोना नाथाय बेफोरबायदिजोंबाबो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ना माने जमा जमा सोरबाफोर सि थाफोराव दंबाबो माने लोगोफोरजों जा गावनि गिदिरजों जा बेफोरजों थांफानायावनो मोसानायनो रजानायावनो माने बैफोर साननायफोर खौबो बावगायलाङो आरोना औ आरो जानायाथ' जोंनाबो गामिया जमायैनो जायो लाइब्रेरियाव।
ओ
जमायै जायो गासिबो ओ जमायैनो जायो गथ' गथाय गासिबो। गेदेर उन्दै
ओ
उ
लाइब्रेरियाव नोंसिोरना नोंथांमोननिया खेलाफोरनि बागै एसे बुंजागोन नामा माबायदिहाय सालायो नोंसोरनिया जेनेबा।
औ औ खेलाफोराथ' गथ'निफ्राय ओ गेदेरसि सिम बोराय बुरैसिम दंजोबो खेलाफोरा जेरैहाय दिरुं बोलायनाय खारनाय आरो दै बोरि
ओ
लंजाम हाइ जाम्प। बेफोरो बहुद बेफोरबायदि खेला बायदि बायदि दं आरोना।
आरो बेफोर खेलाफोरखौ गेलेखांनानै जे जोङो बान्था होनाय टाइमाव जे राम रामि बुङो बे राम रामिखौ नोंथांमोननिामाय माबायदिहाय फालिनाय जायो।
बे राम रामियाव जोङो गामिनि गासैखौबो लिंजोब नानै ओ बेदर होनानै माबानाय जायो आरोना फालिनाय जायो ओंखाम बेदरजों ओंखाम जायो बेदर जायो।
ओ
औ ओमफ्राय ओ दाउ बेदर अमा। अमा बेदर नाफोरा थायो आरो ना।
औ
उ
माने जे राम रामियाव जे जोङो बा ओ मेथाइ खनगिरि लाबोयो मोसागिरि लाबोयो बेफोरबायदि दं दंना गैया नोंथांमोननि गामियाव?
बिदि दान दानि दा नुनो मोनासै गोसो गोदो बोसोरबाफोर सिगांफोराव बेफोरो जादोंमोन आरोना बिनि उनाव बेफोरो एसे खमायलांनो हमदों। बेफोर मोस मोसानायफोर इफोरो मोसानायफोरल'सो बेफोरबायदि ओ
औ माने गामिनि गामिनि माने उन्दै उन्दैफ्रा बेफोराव बाहागो लायोना लाया? जोंनियाथ' लायो माने जोंनिया गासिबो बिहामजो बिखुमजो बेफोरजों माने जोंनिया गथ'निफ्राय गेदेरसिम जोंना बाहागो लाजोबो आरोना।
औ औ गोदोनि गोदो दंमोन गोदो एसे बोसोर सिगांफोराव दंमोन नाथाय दा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला जायखिजा मिटिं खालामसिगोन बिनि फ्राय ओ जानायनि सायाव जानायस सिम आग बारायलाङो आरो जों
औ
उम
होमबा नोंथां जोंनिया समा जाबाय दा नोंथांनि खोथाफोरखौ मोजां मोनबाय खोनानानै मिथियै खोथाखौ मिथिबाय। ओ औ गोजोनथों ओं